नोंथां खोनाबाय नोंथां।
हेलौ
खोनाबाय नों
औ खोनादोंना नोंथां? गोजोन मोनाबिलि नोंथां।
गोजोन मोनाबिलि
जों मा होनो जोंनि बरफोरनि हारियारि गाननाय जोमनायनि सोमोन्दै सावरायनो सानदों सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ नोंथां बुंनो हागोन दे
बिदिब्ला खोनासंदो नोंथां
औ दे
बर'फोरनि गाननाय जोमनाय होननानै बुङोब्ला जोङो माने गोदो गोदायनिफ्रायनो बर' हारिया मानो गावाब गावनो माने सोरजिनानै ला लाखानाय मानो गाननाय जोमनाय दंखायो आरो बेयाव जोङो मोन गाननाय जोमनायखौ जों मोननै रोखोमै राननो हायो हौवाफोरनि आरो हिन्जावफोरनि हौवाफोरनि गाननाय जोम नाय आरो हिनजावफोरनि गाननाय जोमनाय माने गाननाय जोमनायखौ बर हिनजावफोरा गोदो गोदो गोदाय समनिफ्रायनो मा होनो जोङो गाबा गावनो सोरजिनानै लाखादों बेयाव जोङो बर' हिनजाव फोरा मिथिंगायाव मोननाय मानो गाननाय जोमनायाव आरो मिथिंगायाव मोननाय मानो मिथिंगानि बिबार बिलाइ बेफोरनिफ्रायो मानो खुन्दुंआव गाब होना नै आरो मिथिंगानिनो मानो बिबार बिफां लाइफांनि बिबार ओमफ्राय बिदिनो दाउ बिरनाय बेफोरखौ मानो बर हिनजावफोरा आगर एरोमोन नो गोदो गोदाय समनिफ्रायनो बे मा होनो ओ मालानि समनिफ्राय गान थारमाने बर फ्रा मा समनिफ्रायनो गाननाय जोमनायखौ गानबोदों बेखौ जोङो मा होनो मिथिया बुंनो हा- सवा आरो जों जेब्ला सोदोम- स्रि मोनबोयो मानसिफोरा मा होनो गावबा गावनि गोजांनाय एबा गोलोमनाय एम्फौ एनलानिफ्राय रैखा मोननो आमफ्राय गावनि लाजिनायखौ मा होनो लाखोमानो थाखायनो मानो गाननाय जोमनायखौ जेब्ला निफ्राय सुबुं माहारिया गनो रोंबोदों बे समनिफ्रायनो बरफोराबो गावबा गावनि मानो गाननाय जोमनाय नायखौ सोरनानै लादोंमोन होननानै गोबां मानो लिरगिरिफोरा मानो लिर लांदों बा खोन्थालांदों आरो। बेनि गेजेराव जोङो बर' फोरनि गान्नाय जोमनाय होननानै बुङोब्ला हिन्जावफोरनियाव दखना गामसा हौवाफोरनियाव ओमफ्राय फास्रा, आरनाइ इन्दि सि बेफोरखौ मोननो हायो आरो बर'फोरनि गेजेराव।
औ नोंथां औ खोनादों नोंथां।
औ ओमफाय बर' हिनजावफोरा मा होनो दख'नाखौ थादआव दानानै गावबा गावनो खुन्दुं लुनानै माने आगर एरनानै गानोमोननो बे बर'फो बर' हिनजावफोरनि दख'नायाव मोननै रोखोमनि दङ'नो बेनो जादों मा नो अग्रं दख'ना आरो लांगा दख'ना नो, अग्रंखौ खौ मा नो जानजियाव आरो जेरबायायाव थेबनानै गानोनो ओमफ्राय लांगाखौ जेरबायल' थेब नानै गानोनो बर' हिनजावफोरा दख'नाखौ आरो हौवाफोरनियाव गामसा बे गामसा खौबो बर' हिनजावफोरा ओ गावनो थाराव दानानै माने गानोमोन आरो होयोमोन हौवाफोरनो ओमफाय बेयाव खामानि मावनाय दांनायाव मा नो बर' हौवाफोरा खामानियाव डिस्टार्ब जायैनि थाखाय खामानि मावनायफोराव मा नो फालि खाव खायोमोननो खर'आव ओमफाय आर'नाइआ बो बर'फोरनि मोनसे गाननाय जोमनायनि बाहागोआव गोग्लैयो बेयाव जोङो आर'नाइखौ आलो आलासि सिबिनाय बा मान बावनाय बेफोर खामानियाव बाहायोमोन आरो। गोदोनिफ्रायनो बेयाव जोङो गोबां ओ मा नो समायना रमायना गाब मा नो गाब गायो आरो आगर होयोमोन। बे आगरफोरनि बर'फोरनि आगरफोरनि गेजेराव दङ हाजो आगर फारौ मेगन, दावराइ मोख्रेब, दिंखिया आगर थाइगिर बिबार बेफोरखौ मोननो हायो आरो आगर बोराइ, खासि हाथ्थाय, माव जि आफा बेफोरखौ मोननो हायो। मे बे दख'नानि गेजेरावनो दंबावो जोंनियाव ओ दख'ना थावसि। बेखौ बे दख'ना थावसिखौ मा होनो जोङो गोथार बर'फोरनि मोनसे गोदोनिफ्रायनो मा होनो फोथायबोनाय दं आरो बेखौ गोथार होननानै बुङो बेखौ ओ दख'ना थावसिखौ जानला मोना सिख्ला एबा हिन्जावफोरा गान गाना खोनादों ना नों
औ खोनादों नोंथां औ खोनादों नों
मा होनो हिनजाव गोदानल' गानोम नो दख'ना थावसिखौ ओम फ्राय माने खेराय होनायाव दौदिनियाल' गानोमोन ओमफ्राय बैराथि बेफोर बिसोरखौल' गाननाय नुयोमोननो दख'ना थावसिखौ। बे दख'ना थावसिनि मा होनो आगरा आगर बोराय जायोमोननो आर रो दखनाया गोजा गाबनि जायोमोननो थारमाने हिनजावफोर हिनजाव गोदानफोरखौ थाब मेगनाव नांनाय बायदि माहोनो दखना थावसिनि गाबखौ गोजा गाब मानो होनाय जायोमोननो।
औ।
बेबायदिनो बर' हौवाफोराबो गामसा गामसाखौ हिनजावफोरानो दानानै होयो आरो फालि बेफोरखौ अबहाय मोनो? फालिखौबो बर' हिनजावफोरानो माने दानानै होयोमोननो। गावबागावनो सोरजिनानै जोङो मा होनो गाननाय जोमनायखौ गानो मोनो गोदो गोदाय समनि फ्रायनो बर'फोरा बेयाव जोङो जोमग्रा जिखौ मा होनो आलन होननानैबो बुङोमोननो बर'फोरा। बर' हिनजावफोरखौ माने बर' हिन्जावफोरा जोमग्रा- जोमग्रा जिखौ।
औ।
ओ गोदोनि समाव बर' हिनजाव फोरा माने जि दानो रोङाब्ला आवलुरि होननानै बिहामजो लांजायामोननो। आवलुरि होननानै जि दानो गोरोंखौसो मा होनो बयबो बिहामजो फसायोमोन आरो नागिरोमोन गोदोनि समाव बेखायनो माने जि दानो सोलोंथारनांगौ जायोमोननो बर' हिनजावफोरा।
औ
मानो बर' हिनजावफोरा दानाय लुनायनि बेलायाव मानोे दखनानि अनगायै आरो जोमग्रा गाननाय जोमनायनि अनगायै माने सादोर बिसिनानि सादोर बेफोरखौबो मा होनो दायोमोननो गावाब गावनो नांगौबायायदि गोजां बोथोर समाव जोमनो मोननाय बायदि आरो
औ
बेयाव मा होनो जोङो दख'नायावबो गोबां रोखोमनि मोनो जोङो दख'नाखौ ओ मानो दख'नायाव दङ साला माथा मोनो जोङो आगर गुबै दख'ना मोनो दावराइ मोख्रेब दख'ना दख'ना बेफोर दख'नाखौ मोननो हायो आरो
औ
ओमफाय जोङो आंनि बुंनाया बेयावनो जोबथ'बायमोन नोंथां।
औ
नोंथाङा माबाफोर फोरमायनो हागोन नामा?
आंबो फोरमायनो सानदोंमोन नोंथां सिगांग्रो आं गोजोन मोनाबिलिखौ नोंनिसि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं सिगांग्रो आं गोजोन मोनाबिलिखौ नोंथांनिसिम बावहरग्रोनाय जाबाय।
अ
खोनादोंना नोंथां?
नोंथाङा फोरमायनो हासिगोन ना?
औ आं फोरमायलांसै आं बुंनो सानदोंदि बर'फोरनि बय गोनांसिन मोनसे फोरबो बर'फोरनि गोनांसिन मोनसे फोरबो बैसागु फोरबोखौ आं बुंलांनो सानदोंमोन?
अ दे फोरमाय।
बैसागु फोरबो होनोब्ला बियो बर'फोरनि बयनिख्रुइबो देरसिन फोरबो होननानै जों बुंनो हायो बैसागु बैसागु फोरबोखौ जोङो मोननै बाहागोआव बोखावनाय जादों मोसौ बैसागु आरो मानसि बैसागु मोसौ बैसागुआ जाहैबाय
सैथ्र' दाननि जोबथि सानखालि बेखौ फालिनाय जायो आरो मानसि बैसागु बैसाग दाननि सेथि सानखालि बेखौ बा फालिनाय जायो। सेथि सानावहाय सैथ्र साननि सेथि सानखौहाय संक्रान्ति होननानै बुंनाय जायो।
औ
खोनादोंना नोंथां सैथ्र'दाननि सेथि जोबथि सानखौहाय मोसौ बैसागु फालिनाय जायो बेयावहाय जोङो बर'फोरा मोनसे दोरोङारि धोरोम दंदि गोखा गोखै जानाय बे बे फालिथायखौ जों गोदोनिफ्रायनो लाबोगासिनो दं आरो फालिबो दं बे गोखा गोखैयावहाय बायदि रोखोमनि मैगं थाइगं फोर जायो जेरैहाय उसुमै मैथा सिख्ला मैथा गोखा गोखै थालिर फस्ला खान्थाल बायदि बायदि नैजिस्नि स्निथा ना बेसेबांबा मैगंफोर जायो संक्रान्तियाव आरो बिनिफ्राय दङ जोङो मोसौ बैसागु जेनेबा मोसौखौ संक्रान्ति खालि लांनानै दैसायाव लांनानै थुखैहैनाय जायो। थुखैनानै आरो बिनि मोदोमाव हां हासुंजों लानानै हांगार फुननाय जायो मानो मोसौखौ फाख्रा सिख्रा गाब खालामो मानो होनोब्ला बे समावहाय मोसाफोरा आरो दस्रा जिब जुनार जुनारफोरा अरनो हाया होननानै बेबायदि फाख्रा सिख्रा गाब फुननाय जायो मोसौफोरखौ बेखौनो मोसौ बैसागु आरो संक्रान्ति होननाय जायो बे दिननिफ्रायनो सैत्र मासनि जोबथि साननिफ्रायनो
जोंनि बैसागु फोरबोआ सोलिजेनो आरो बिनिफ्राय सेथि खालार फैबाय सेथि खालारखौ मानसि बैसागु होननानै बरायबाय बेखौहाय बैसाग बैसाग मासनि सेथि सानखालिखौ मानसि बैसागु होननानै बरायनाय जाबाय बे दिनखालि ओ गेदेरफोरा उन्दैफोर उन्दैफोरा गेदेरफोरनो मान बाउवो
बयबो गावजों गाव अनलायलायनाय जासिलायो बे सानखालि बयबो अनलायनाय नानै बयबो ज' ज' रंजायो मोसायो मिनि खुसियै थायो। बे फोरबोआ गोदोनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो दं।
मानसि औ मानसि बैसागुवाव बयबो गामि गामि ज' ज' हाबनानै रंजालायो मोसालायो गावजों गावजों गाव एना एनि गैयाजासे गाज्रि सानलायलायनाय गैयाजासे बयबो रंजायो मोसायो सायो आरो बेबायदिनो गाजा गोमजायै खाम सिफुं दल सेरजा लानानै बयबो मोसालायो ज' ज' ओंखारलायो गामियाव गावजों गाव एना एनि गैयाजासे
बेबायदिनो बैसागुवा बैसागु फोरबोखौ बयबो बो गाजा गोमजायै ज' ज' फालिलांङो आरो बैसागुवाव गेदेर देर ओ उन्दैया गिदिरफोरखौ मान बाउवो बिदिनो बैसागु फोरबोआ जानानै थांङो आरो बैसागुवावहाय मोनसे मागिनाय माने न' न' न' हाबलायलायनानै माइरं दाउदै बिदि लाना नानैबो थांलाय लायनायबो नियम दं गोदोनिफ्रायनो बे नियमफोरा सोलिबोगासिनो दं। आरो बेयावहाय जोंनि दोरोंङारि मोनसे जो-जौ माइब्रा माइ? माइरंजों बानायनाय जौ बेखौबो एसे एसे बयबो लोंलाय लायो बयबो लोंलाय लायो रंजालायो बिदिनो बैसागु फोरबोआ जोबनानै थांङो खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों
नोंथांङा माबाफोर बुंबावनो सानदों नामा?
आंनि बुंनांगौवाथ' जोब्बायमोन नोंथां
होमबा दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ जागोन दे नोंथां औ खोनादों नों नोंथां जागोन दे नोंथां
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां
गोजोननाय थाबाय